अ अ हेलौ अ अ अ नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादों।
दङ
औ मोजाङैनो दङ नोंथाङालाय माबोरै दं?
मोजाङैनो दङ नोंथां ओ आं नोंथांखो कल खालामनाय जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
सम दङ ना?
औ सम दं दे।
अ बिदिब्ला जोङो बैसागो फोरबो आयदानि सायाव एसे सावरायनो नामा नोंथां?
औ दे।
गिबियावहाय बैसागो हो होनोब्लाथ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ बैसागो होनोब्लाथ जोंहा माने बैसागो गोदो गोदायनि बर' फोर माने गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोखायो नङा होनबा? थिग बेबायदिनो मान ने बैसागु जोङो बर'फोरा माने मोननै बाहागोआव बाहागो खालामनाय जायो आरो ओ जेरैहाय मोसौ बैसागो ओमफ्राय मानसिनि बैसाग बैसागो आरो। माने जोङो गिबियावहाय जोङो मोसौ बैसागोखौ फालिनाय जायो आरो बेखौ सैथ्र षैट्र दाननि माने जोब सान एबा दिनाव फालिनाय जायो जेरैहाय जोंहा बे बैसागो फालिनायाव माने मोसौ थुखैनाय जायो आरो दे बे मोसौ थुखैनाय समाव ओ जेनेबा बेयाव ओमफ्राय मोसौ थुखैनायाव माने जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ नांगौ जायो। आरो बे फिथाय साम फोरा जे जाबाय जेरैहाय फान्थाव, दिग्लि लाथि, थारायखान्दा, दिग्लि लिथि गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथ लानाय जायो आरो ओ मानो जोंहा बे औ नंगौ। औ जोंहा माने बे फिथाइ सामथायाइफोरखौ ओ बे मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगाङावहाय बुथुमनाय जायो आरो ओ बेबादिनो जोङो जे जाय दिनखालि मोसौखौ थुखैगोन जोंहा बे दिनखालि माने बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ सुनानै माने मोनसे आइजेंआव मोजाङै सुनानै हाना लानाय जायो आरो। बेजों लोगोसे जोंहा खायफा खायफा ओनसोलफोराव माने बेखौ औवानि आरुं जिरनानै माने माला खालाम नानै बेखौ माने जेनेबा बबेबा न'नि दरखं, माइ होन बेफोराव माने दोनहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालावबो माने- गोदोनिफ्रायनो बियो जोंहा सोलिबोखानाय। बेबादिनो जोङो बे मोसौखौ ओ नंगौ मोसौखौ जोङो माने थुखैनायाव जोंहा गोदोनिफ्रायनो खुगा मेथाइ दंखायो सोलिबोखाबाय थानाय जेरैहाय जोंहा लाव जा फानथाव जा बोसोर बोसोर एरैबाय था बेफोर बे बे मेथाइआ माने जोंहा मोसौ थुखैनाय समाव माने गोदो जों बैसागो फालिजेननायफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंहा खुगा मेथाइ दंखायो। आरोहाय जोंहा बेजों लोगोसे बे बोसौ बैसागुआव जोङो मोसौनि थाग्राफोरखौबो सोलायनाय जायो, आरो जों मोसौखौ फोथा फुननाय जायो, मोसौखौ दिग्लिलिथिं बुनाय जायो मोसौजों दिग्लिटिखौ मानो बुनाय जायो होनबा जों बे बोसोराव मोसौनियावबो बेमार आजारफ्रा साफ देरा बेनि थाखाय जों माने मोसौखौबो बेबायादि खालामनाय जायो आरो। आरो जोंहा मोसौ फोथाबो फुननाय जायो। ओ थारैनो जोङो हेल
औ, खोनादों दे नोंथां।
थारैनो माने जोङो बे बैसा गुआव बैसागोनि सेथि खालाराव जोंहा बे मोसौ बैसागो जोबना थांनायनि उनाव जोंनि मानसि नि बैसागुखौ जोङो सान स्नि लानाय जायो आरो। माने सानस्नि एबा हाथासे होनो। बेखौ जोङो माने गोबाङैनो रंजा सारनाय जायो गोसो होसारना। बेजों लोगोसे जोंहा बैसागो आव जेनेबा बैसागोनि सेथि खालाराव गासिबो रायजो राजाफोरजों जमा जानानै जेनेबा जोङो जोंनिख्रुइ गेदेरखौ जोंहा मान होयो, बोर लायो, जोंनिख्रुय उन्दैसिननो माने जोङो अननाय होयो, जेनेबा बेबादि होयो आरो। थिग बेबादिनो जोंहा माने बे बैसागुआव नेम दंखायो जोंहा गोदोनिफ्रायनो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा माने बे बैसागुआव बैसागोनि नैथि खालाराव माने जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय गासिबो माने मैगं थाइगं गोखा गोखै जानाय जायों। जे बुङो जेरैहाय खुंखा दिंखिया मिथिंगायाव जि मैगं थाइगं मोनो खारौ खान्दाल माना मुनि गासै मैगं थाइगंखौनो माने जोङो जानाय जायो आरो बे मैगं थाय मैगं थायगंफोरखौ मानो जानाय जायो होनबा जोंहा गोदो गोद्रायनिफ्रायनो नेमखान्थि एबा सोलिबोखायो फोथायबोखायो जेरैहाय जोङो बे मैगं थाइगंफोरखौ जाबा जोंनि देहायाव जेन बे बोसोराव एबा जिनै माह हायाव बेमार आजार फोरा अ सोमजिया सानाय सुनायफोरा जेन साबफिया बिनि थाखाय माने जोङो बेखौ जानाय जायो आरो ओ आरो बेजों लोगोसे बुंनोथाङोबा जोंहा बैसागुआव जोङो जोबोरैनो माने गोसो होसारनानै रंजायो बे सानस्नि दिनाव जोंहा माने उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिमहालागै बोराय बुरै गासि सैबो माने ज जानानै जों मोसानाय जायो आरो बे मोसानायाव जोंहा हिनजावसाफोरा जेरैहाय दखना गोमो फास्रा गोजा बेबादिनो गोजा जोमग्रा फोथा फुनना देलाय मालाय माने जों बैसागुखौ मोसानो थाङो आरो बे थिग बेबादिनो हौवासाफोरा माने दखना अ माबा गामसा गोज गामसा गोथां इदिनो गस स्ला गुफुर आरनाइ बायदि फालि लाना माने जोबोरैनो माने ज ज खाथि खाला ओनसोल माने गासैबो माने जोंनि खाथि खाला ओनसोल जेनेबा बिनाव बैनाव बैनाव बिदि नखर नखर हाबनानै जों माने रंजाहैनाय जायो आरो गासिनावबो। बेजों लोगोसे जोंहा ओ गोबां ओ दामजु देग्राफोर दङ जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरबादि माने जोङो ओ दामनानै माने मोसाहैनाय जायोआरो बुंनो थाङोब्ला बेफोर माने - जोंहाग गोदोनिफ्रायनो सोलि
सोलिबोनाया जोंनि दोरोङारि मोनसे फोरबो औ नोंथाङा बैसागु फोरबोखौ लानानै आंनाव माबा सोंनो सानदों नामा?
अ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादि मैगं थाइगंफोरखौ जायो नामा?
औ थारैनो बैसागो फोरबोआथ जोंनि बरफोरनि मोनसे आंगो फोरबो बा रंजाथाइ ओ बेखौ जों बारा गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ।
नंगौ नोंथां थारैनो।
जों ओ जोंनाबो गा बर जोंफोर बर गुबै नालाय जोंफोर बर ओ बेनि थाखायनो जोंबो बै ओ बैसागु फोरबोखौ गोदोनिफ्रायनो दिनैसिमबो मोजां बेफोरबायदिनो फालिबोगासिनो दङ। दा बेवहाय जानाय होनो ब्ला जोंहाथ बरफोरनि गेजेराव फोथायनाय दंखायो जे बैसागु फोरबोआव जे गोखा गोखै ओ सेजौ से था ओम
अ मैगं थाइगं औ औ।
खांनानै जायो। ब्ला ओ बेव जोंआ बे फैगोन बोसोरफोराव फैगोन दिनफोराव माने जोंनि देहायाव जेबो गाज्रि बेराम आजार गाज्रि थासारियाव जेज ओ जाया बेखौ जोङो नोजोर हरनानै बेखौ जानाय जायो आरो बेखौ जोङो ननि जयै जानाय जायो बा गामिनि ओनसोलनि ज ज जानानै जानाय जायो बेफोरबायदि
थारैनो नोंगौ माने जोंहा बे मैगं थाइगं जानाय माने गोदो गोद्रायनिफ्रायनो सोलिबोखानाय नङा होमबा नोंथां ओ आरो आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदो जे
दे।
बुंनो थाङोबा माने जोंहा ओ जेरैहाय जों बैसागो आरो ना बे बैसागुआव जोंहा माने बैसा बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगो दंफां लाइफावाव सोमखोर गोथां बिलाइफोर खिलियो नङा होमबा। बेजों लोगोसे माने दाउ खौवौ गाबो मान्दार बिबार बारो बेफोरजोंबो जोंनि गोसोआ माने जोबोरैनो उसिफावो जेनेबा बैसा बैसागो गोसोफोराव बैसागो बेफोरबायदि नाङो आरो ना। ओ बेजों लोगो से आरो जोंहा माने गोदो बैसागोआव माने जोंहा बांसिनै माने जोङो अबेबा दंफां साया जेनबा बैनि नखर लान्दां मोन था बेफोरावसो बांसिनै माने रंजानाय मोसानायखौ नुनो मोनोमोन नङा बा आथिखालावथ मानो बां सिनानो माने बि बेफोरबायदिखौ खनो माने जोंहा दा बै बैसागो जों लोब्बा लाना जेरैहाय जोंहा बैसागो फोरबोजों लोब्बा लाना स्टेज पग्राम बायदिसिना बेबादि खालामनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा बेयाव जोंहा माने गोबां रेकरदिं एडिअ जेरै देंखोगिरि बे बादि गोदोर गोदोर देंखोगिरि रोजाबगिरिफोरखौ लाबनाय जायो नङा होमबा। बेजों लोगोसे गोदो थ माने जोंहा बेफोरबादि गैयामोन गावजों गाव खुगाजों खुगा खननानै मे जेनेबा मोसालायोमोन मेथाइ खनलायोमोन बेफोरबायदिमोन ओमफ्राय आथिखालाव माने गो दोनि आरो दानि बैसागोजों नोंथाङा माबाफोर फाराग नुनो मोनदोंना?
ओ गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागु गो बैसागुजोंथ' गोबां फाराग दङ दा गोदो जोंनिया ओ उम बर'फोराबोथ' एसेबां जौगानाय नङामोन नाथाय दा गोबां जौगाबाय दा गोदो गोदोहाय जोङो बिद बिदिनो गो बैसागो बो बोथोराव गामि गामि न'खर न'खर बैफोरबायदि ओ मोसानाय जायोमोन दा उम दा गामि गामि न'खर न'खर मोसानायजों लोगोसे जोंनिया मायो बेफोरबायदि गिदिर गिदिर ओ मोनसे हाबाफारिबो लानो हमबाय दा ओ जोंहा मा बांसिन सिन सुबुंफोरानो माने गावबा गावनि खामानिफोराव मुखुब जानो हमबाय बांसिनैनो ओ गोबां खामानियाव ओ माने गोसो होथाबनांगौ जायो बेनिथायनो बै फोर ओ जों बैसागु फोरबोफोरखौ जोङो एसेबां ओ सानफा थोलो सानफा थोलो बेफोरबायदि सम होनो हाया जाबाय सुबुंफोरा थेवब्लाबो सुबुंफोरा बे बैसागु बो थोराव जेखिनि हायो जोंहा बोथोरजों लोगोसे सुबुंफोराबो गोसोफोरा ओ रंजाखाङो नालाय बैखिनि रंजानायखौ ओ उम गामियाव रंजायो जे एसे एनै हायो गाव गावनि समखौ दोनथ' थ'नैब्लाबो बेजों लोगोसे जोंहा ओ बे ओ न'खर न'खर मोसा सानायाव गामि ओनसोलजों बे गुबुन गुबुन खाथि खालानि ओनसोलफोरजोंबो ज'यै ओ गोगोमै रंजानो बा जोंनि फोरबोफोरखौ गुबुन ओ फोराबो एसे मिथियो खोमा बे बेफोरबायदि साननानै माने ओ बेफोरबायदि गिदिर गिदिर देंखोगिरि मेथाइ हारिमुखौ दिन्थिनो थायो बेफोरबायदि ओ हाबाफारिखौ दाना जोंना गोबां जौगानाय ओनसोल जाबाय नालाय बेफोरखौ जोङो गिदिर गिदिर मोजाङैनो खुंलांनोबो ओ लानाय
अ नंगौ नं थिक बेबाद बिदिनो बुंनो थाङोबा नोंथाङा फोरमाय बादिनो माने जोंहा गोदोहाय बेबादिनो लानाय जायो आरोना जेरैहाय माने जोंहा बे बैसागोजों लोब्बा लानाया माने दाबावैसो आथिखालाव माने सो सोलायनाय नुनो मोनदों आरो ना माने जोंहा गोदोथ' खालामामोन नालायथो ओमफाय थिग बेबायदिनो बुंनो थांब्ला मानोे जोंहा बे बैसागुजों लोब्बा लाना खुं
हेल' नोंथां।